औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों।
नोंथां नोंथाङा आंनो माखासे मोनसे आयदा लानानै जे जोंनि गोदो गोदायनिफ्राय ना हमनाय बा ना सारनाय ना बे बेफोरनि माखासे आयजें नायलाजों लोगोसे जोङो ना हमनानै जोङो बेबायदिनो रायजो खुंबोनाय बा न'खर खुंबोनाय बे हुदानि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां गोदोनि सुबुंफोरा थ' बिदिनो माखासे नाहा मैहा थांनाय मैहुर खालामनाय बेफोर खौनो मावोमोन बांसिनानो गोदोनि सुबुंफोरा माने बिसोराव साख्रि बाख्रि मावनाय बेबायदि गैयामोन नालाय गोदोनि सुबुंफोरा
दा माबोरैहाय रां खामायगोन बेखौ नागिरनानै जेरै मैहुर खालामनाय ना खांख्राइ साम' लायनाय बेफोरबायदिजोंसो मा ओ दिनखौ थांहयोमोन आरो दा नाफोरखौ हमनो थाखायथ' गोबां राहा दङ नाफोरखौ माबोरै हमनो होमबा जोंहा माखासे गुरनानैबो लायनानै जोङो ना हमनो हायो गुरनो थाखाय जोंहा जेखाय नांगोन जेखायखौ जोङो माजों बानायो औवाजों बानायो औवानि खाथिफोर सैनानै गोबा गोबा बेखौ हेबनानै लायो बे जेखायफोरखौबो गोदोनि बर' हौवाफ्रानो गावनो हेबखायोमोन आरो बा बांसिनानो गोदोनि बर' हौवाफोरा बेफोरबायदि आय आइजें आइला बानायनायाव आखाफाखामोन मानो होनोब्ला बेबायदि माखासे खामानिफोराव आखा फाखा नङाब्लानो गोदोनि ओ बर' हिन्जाव बा बर' हौवाफोरनि गेजेराव जुलि होलायनाय लालायनायानो गोब्राब जायोमोन आरो मानोबा गोदोनि सुबुंफोरा खामानि मावनो दांनो आखा फाखाखौसो नायोमोन आरो ओमफ्राय जोंहा बेबायदिनो नाखौ जोङो जेखायजों गुरनानै लायनानैबो जानो हायो आरो जोंहा बेबायदिनो सेन खखा हेब नानै बे सेन ख'खाफोरखौ माखासे दैमा बोहैनायफोराव बा दुब्लिनि दै बोहैनायफ्राव बेफोराव जोङो सानानै नाफोरखौ हमनो हायो आरो बेजोंबो जोंहा मा नाफोरखौ बुरजा मोनोब्ला फाननानै रां मोनबाय एसेल' मोनबा न'आवनो जानो जाबाय आरो बांद्राय बुरजा मोनोब्ला गोथाङै फानजोबनो हायाब्ला फोराननानैबो दोननानै फाननो हायो बेबायदि आरो आरोबाव खायसे बांद्राय थारोब्ला नाफामफोरखौ देयो बेबायदि खालामोमोन आरो दा नाफोर हमहैनायाव जोंहा ना हमनाया अबेबा जाम्फैफोरखौ थेनानै ओ थेनानै बे दैफोरखौ सारनानैबो हमनाय जायो आरो दै थेनानै ना सारनाय नङाबा आरोबाव जेनफोरनो दैयाव सारहैनाय बिदिबो खालामनो हायो आरो गोदोहायथ' बांसिन मा खालामोमोन ओ उन्दै उन्दै गथ'साफोरा ओ बोरसि बोननाय बेबायदि आरो बोरसि बोननायनि अनगायैबो माखासे ओ गोबां नाफोरखौ हमनायनि ओ माखासे बिदिनो दंबावो आरो जेरैहाय नाफोरखौ जोङो मा होननानै बुङोब्ला ओ जेरैहाय बै मुस्रिफोर बा माबा मोनसे नेट बेखौहाय औवायाव खानानै लानानै बेखौ ना हनाय होननानै बि नाबो हहैयोमोन बा हखांहैयोमोन बिदि आरो बेहाय ओ आं गोदो उन्दैयाव मोनसे रोखोमनि ना बोदोदों जेरै बे मुस्रिफोरखौ गनाव मोजाङै खाना लानानै हमथानानै लागोन आरो सानैनि बा साथाम बेफोर ओमफ्राय अन्थाइखौ दुरुंङाव अन्थाइ खानानै बै गोजाननिफ्राय बे अन्थाइफोरखौ सानै सुबुङा बोबोबाय थागोन आरो ओमफ्राय बोनानै बेखौ बै मुस्रि खाथिसिम लाबोगोन आरो बेहाय माखासे ओ ना बालाबाथियाफोर ओ माखासे ओ बालाखावा बेबायदि होनाय ना दं बे बो ना दुसुमै बेफोरो फैफायो आरो नाथुर बेफोरो बेबायदिबो हमो नाफोरखौहाय गोबां रोखोमै हमो गाबागाव गाबागाव आइदिया बानायनानै हमनाय जायो आरो आरोबाव खायफा बिदिनो अखा बांद्राय हायोब्ला दैमानि हाजोनि दैफोरा बोहैबोयोब्ला बै दै फिसा फिसाफोराव मा खालामो मुस्रिजों अ साथेनानै नाजावनानैबो नाखौ मोननो हायो आरो बे दै बोहैनायावहाय मुस्रिखौ साथेबाय थायोब्ला बेवहाय नाया गावनो हारसिं हाबफैयो आरो ओमफ्राय फासि सानानैबो नाखौ मोनो बे फासिखौ जों सानानै दोनहैनांगौ आरो दैमाफोराव होमबा नाया गावनो नांनानै थायो बेबायदि गोबां ओ बिदि जोङो नाफोरखौ हमनो हायो आरो बे फासि सानानैबो जोङो गोबां मोननो हायो ओमफ्राय बिदिनो गोदोनि सुबुंफोराथ' नाफोरखौ हमनानै लायनानै जावखायोमोन। आरो साम', खांख्राइ, एन्जरफोर, एम्बुफोर नागिरनाय बेफोरावबो सो गोदोनि सुबुंफोरा बिराद ओ खार खस्थ' खालामोमोन आरो एन्जरफोर जावहैलाबायनाय एन्जर जावनानै बेफोरबायदि खांख्राइ हमनाय, साम' लायनाय बेफोरखौनो मावबाय थायोमोन आरो गोदोनिफोरा दा आथि आथिखालाव बेफोरबायदि ना हमनायफोरखौनो बारा नुनो थांलिया माबा मुलिफोर होनानैसो हमनाय बेबायदि मोनथांसै आरो बेफोरखौ दा सरखारा लासै लासै बन्द' खालामलांगासिनो दङ बेनो आरो दा नोंथाङाबो माबाफोर फंनैसो बुंनो सानदों नामा?
औ नोंथां। गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा ना हमनानै जाबोनाय मोन से आसार खान्थि दङ दा बेफोरखौ जोङो मोनसे सिनायथि होनो थाखाय जोङो आथि आथिखालाव मोसानायनि गेजेरजों ना गुरनाय जोङो बे मोसानायखौबो जोङो दि दिन्थिनायखौ नुनो मोनो जेना जे जोंनि बे ना हमनाय बा ना गुरनाय आसार खान्थिया अराय सम थायो दा बेबायदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा नाहा मैहा थांनाय बा ना हमहैनाय ना गुरनाय ना सार नाय ना सारनाय आरो बेबायदिनो साम' खांख्राइ खननाय बेबायदि हुदा दंबोयो बा जोङो बेबायदि ओ आसार खान्थि दंबोयो बा बेबायदिनो नाफोरखौ बायदि रोखोमै हमनानै जोङो जाबोनाय बे हुदाया जोंहा बर' हारिया दङ' दा बेबायदिनो जोंहा गोदो गोदायनिफ्राय जोङो जाम्फै थेनानै ना सारनाय सेन ख'खाजों ना सानाय जेफोरजों ना सारनाय आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन फल' बायदिसिनाफोरजों ना हमनाय। बेबायदि आदबखौ जोङो नुनो मोनो नङा हबा नोंथां? दा
ओं।
ना सारनायखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायबो नुबोदों आरो आथिखालावबो नुबोदों दा बै नाफोरखौ जोङो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमै जानो हायो। जेरैहाय जोङो मा होननांगौ बेबायदिनो बे ना हमनायाव जोङो नाखौ जोङो गुबुन गुबुन रोखोमै जानो हायो जेरै माखासे मैगं' थाइगं'फोर जेरै खुमब्राजों नाजों आरो बेबायदिनो जोंहा गुबुन गुबुन माखासे ओ मैगं' थाइगं'फोरजों जोङो नाखौ जानो हायो आरो बेबायदिनो ओ माखासे जोङो जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि बाथोन ना? ओ बेबायदिनो जोङो नाफाम बाथाय नङा होमबा? बे नाफाम बाथोनखौबो जोङो नानिफ्रायनो बानायनाय जायो जेरै ओ नाफामखौ जोङो बानायनो थाखाय गिबियाव नाफोरखौ फोराननानै लाग्रो नांगौ। दा बै फोराननाय नाफोरखौ जोङो थास'जों लोगोसे देग्लिनानै लानो नांगौ। बिनि उनाव जोङो बेखौ बयामाव एबा हासुङाव सोनानै दोननाय जायो। आरो बेखौ मोजाङै खाथेना लानाय जायो जेनेबा बियो माखासे सेवनानै गाज्रि जाया बेबायदिनो जोङो माखासे मा होननानै बुङो ओ नाफोरखौ नाफाम बाथोन महरै जानाय जायो आरो बेबायदिनो माखासे मैगं' थाइगं' जानायनि अनगायैबो जोङो नाफोरखौ जोङो बाथोन देनानै जानो हायो। आरो बेबायदिनो फाजा जानो हायो आरो बेबायदिनो जोंहा गुबुन गुबुन मैगं'फोरजों जानो हायो आं दहाय एसे बुंखांबाय जेरैहाय जोङो आलुफोरजोंबो जानो हायो आरो बेबायदिनो जोङो थाइगिरजों नाजों जोङो गोदो गोदाय बर'फोरा जाबोबाय थादों आरो दासिमहालागै गोथाव मोनो होननानै नै थाइगिरजों नाजों जानाय जायो नङा होमबा नोंथां। दा
बैफोर नाफोरखौ माबोरै माबोरै हमनो हायो बा माबोरै मोननो हायो बेनि सोमोन्दैबो फोरमायनि। जोङो नाफोरखौ ओ जाम्फै बा दंग'फोरखौ थेनानै दै बो सारनानै जोङो हमनो हायो बाव दैखौल' थांहोनो थाखाय जोङो मुसारिफोर सोंथिनानै बे मुसारियावनो दैखौ सारनाय जायो आरो नाफोरा थांफादोंबा सारनायजों बेयाव जेयाव बा मुसारियाव नांथानाय जायो। बेबायदिनो दैखौ फोराननानै जोङो नाखौ हमनाय जायो। आरो बेबायदिनो जोंहा खखाजों ना सानानैबो जोङो नाखौ मोननो हायो। खखा होननानै बुङोबा बियो औवाजों बानायनाय मोनसे ना सारग्रा आगजु दा बेखौ जोङो ओ फारसे मोखांखौ गुवार आरो फारसेथिंखौ जोङो गुसेब मोननाय जायो। बेबायदिनो गुवार मोखांथिजाय दैजों नाजों हाबलांनानै दै बाहागोआ जोंहा खखानि बे फिसा फिसा औवा गुदुंजों गलाङो ओ नाफोरा थाबथायो। बेबायदिनो जोङो खखाखौ सानाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो सेनखौबो बेबायदिनो जोङो आलि खोनानै सानाय जायो बेयाव नाफोरा दावखोनानै हाबलाङोबा बिसोरो ओंखारनो लामाखौ आन्दायनाय बायदि गोथौ आरो गोजौ फारसे जौखोलांनाय खालामो गुदुंखौ। आरो बेबायदि नैबेनिफ्राय जोङो बख'ग्रा ना जे नाङोबा बख'ग्रा मोनसे आलादा गुदुं थायो आरो थिग बेबायदिनो जोङो सेननि जोहैबो जोङो नाखौ ओ सानो हायो आरो बेबायदिनो जोङो जे सारनाय बा फासियाल सानाय बेफोरनि गेजेरजोंबो जोङो नाखौ हमनो हायो नङा होमबा नोंथां दा बेफोरनि खौ जोङो बेफोरजों आथिखालावबो जोङो ना हमबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। दा बेनोसै आंनि नोंथांनिसिम जे जोंनि जो ना हमनाय आदब आरो नाफोरखौ जोङो माबोरै जानो हायो आरो जोङो ना हमग्रा आइजें आइला बा आगजुफोरखौ माबोरै बानायो बिनि सोमोन्दै फोरमायनाया नोंथां। साबायखर थाबाय नोंथां आं नोंथांजों सावरायनानै खोब मोजां मोनदों जे माखासे ना सारनाय आसार खान्थि आरो जोङो नाखौ माबोरै हमो बेफोरनि आदबनि सोमोन्दै मिथिनो मोनबाय नोंथां।
औ
गोजोननाय थाबाय।